हेल' खोनादों आं नोंथां?
ओं खोनादों।
नोंथाङा फ्रि दङ ना दायो?
औ दङ दे बुं
बिदिब्ला जों मोनसे टपिकनि सोमोन्दै सावरायनोसै बे टपिकनि मुङानो जादों बर'फोरनि जानाय लोंनाय
बर'फोरनि जानाय लोंनाय बुङोब्ला गाहायै जोंहा ओंखामानो ओंखामजों लोगोसे गोबां बायदि रोखोमनि ओंख्रिफोर थाफायो जेराव बर'फ्रा मिथिंगानिफ्राय बुथुमना मोननाय बायदि बायदि मैगं मैलाफोरखौ बर'फ्रा न'आव लाबोनानैखौ संनानै जायो रुनानै जायो सावनानै जायो बाथोन बिथोन महरै जायो गोबां बायदि बायदि बर'फ्रा बिदिनो जायो गाहायै बुंनो थाङोब्ला बर'फोरनि गाहाय ओंख्रि बुंनो थाङोब्ला सबाय ओंख्रि सबायजों साम' जायखौ संनो थाखाय बर'फ्रा साम'खौ सिगाङावनो दैमायाव नागिरनानै लायखायो दैमाबा बबेबा दै सायाफोराव नागिरनानै लायखायो। नागिरना लायनायनि उनाव साम'खौ लाबोनानै दैयाव सोमना दोनफैयो। सोमना दोननायनि उनाव बेखौ मोजाङै सुबाय थायो आरो जानायनि सिगां बिखौ बिनि साम'नि दाखिनिखौ गारनाय जायो गारनानै साम'खौ दानस'नानै दैयाव सोमनानै संख्रि सारना होनाय जायो साम' जाहाथे साफा जायो मोजाङै जेबो मैला थाया बिनि उनाव सबायखौ एवनानै एवखांनायनि उनाव ओंख्रिखौ संनाय जायो जेराव खारै बाहायनाय जायो। खारै होनानै संनाय जायो जेरै सबायाइ खारैजों साम' होननानै बुंनाय जायो जायखौ। बेयाव जोङो मोनसे बाथ्राखौ मोननो हायोदि बेयाव बाहायनाय खारैखौ बर'फ्रा गोदो गोदाय निफ्रायनो मोनथि मोनै समनिफ्रायनो आबै आबौमोननि आजौ आजै मोननि समनिफ्रायनो बाहाय थादों बे खारखौ बानायनो थाखाय बर' गाहाय थालिरखौ बाहायो आचया थालिरखौ फिथाइ ओंखारि आथिया थालिरखौ माने गिदिर राफुनाय थालिर बिफांखौ दानफायनानै ग थुख्रा थुख्रा नै फुटसो दानस'नानै बेखौ खाथि बायदि जिरनाय जायो आरो सान्दुंङाव फोराननाय जायो जेब्ला रानो अब्ला बेखौ स सलायजों सावनाय जायोबा अ जजों सावनाय जायो सावनानै मोननाय हांगारखौ दै सारस्रोनानै गथा गथा लादु बायदि खालामनानै हांगार थफ्ला खालाम हांगारखौ हाथा बथा लादु बायदि बाननाय जायो आरो बेखौ अग्रं औ ओंखाम संग्रानि इसिं अख्रंफ्राव थिनानै दोननाय जायो आरो जेब्ला बेखौ ओंख्रि संनायाव बाहायगोन बाहायनो नागिरो अब्ला हाथरखौ दै होनानै सरनाय जायो आरो बिनिफ्राय ओंखारनाय जा बिदै बेखौनो खारै महरै बर'फ्रा बा बायो बे खारैखौ जेराव बाहायो बर'फोरा बेयाव थाव बाहायनाय जाया गाहायै बेखौ सबाइस सबाइ ओंख्रियाव बाहायो अनला खारै आरो लाफा खारै बायदि बायदि मैगंफ्राव बाहायो नाथाय आथिखालाव बर'फोरा खारैखौ गोबां मैगं मैलाफ्राव बाहायनायखौ नुनो मोनो जेरै मुदुफुल खारै बायदि बायदि ओंख्रिफ्राव बर'फोरा बाहायसै खारै होनानै दालिखौबो खारै होना जासै बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोननाय जायो बेफोरबायदिनो माखासे बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो मिथिंगानिफ्राय बुथुमनानै माखासे मैगं मैला बिलाइ फिथाइ सामथाइ बिबारफोरखौ जाबोदों जेरै बैसागु जानाय मैगंफोरखौनो जों रायखांनो हायो बैसागुनि संक्रान्ति समाव जानायखौ जेरै दि खिया जायो बर'फ्रा लाफा सायख'जायो दौस्रेम बिलाइ जायो माइसन्द्रि जायो सिब्रु जायो नोरसिं जायो अन्थाइ बाजाब जायो बायदि बायदि मैगं मैलाफोरखौ बायदि बायदि बेदर बा बायदि बायदि मुवाजों जानाय जायो जेरै अन्थाइ बाजाब होनोब्ला अन्थाइ बाजाबखौ बर'फ्रा गाहायै बांसिन एनजर बायदि बेदरजों जायो खुसिया बेदरजों जायो एम्बु बेदरजों जायो बेफोरबायदि बर'फोराव बर'फोरनि गेजेराव माखासे गोरोबलायनाय ओंख्रिफोर दंखायो बेफोरबायदि बर'फ्रा जायो नाथाय सानफ्रोमबो सानफ्रोमबोनि समाव सामफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव बर'फ्रा बेफोर बर'नि माखासे ओंख्रिफोरखौ जों बाहायबाय थानायखौ नुनो मोना नुनो मोननाय जाया मानोना बेफोरो समजों लोगोसे बा बोथोरजों लोगोसे मोननाय मुवा बेसादनि सायावसो सोनारनो गोनां जायो माने बोथोरजों बबेबा मैगंखौ मोनो अबेबा बोथोराव अबेबा मेगंखौ मोना बेनिखायनो बोथोरजों लोगोसे गोरोब जोबनानै बर' इफोरखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोबाय दं दानिया नोंथाङा बेनिनो बागै फंनैसो बाथ्रा
नोंथाङा दि बुंदों साम' साम' जानायनि बेलायाव साम'खौ गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौमोना बुंनाय बायदि बिदिब्ला माखासे फोथायनाय दं जेरै साम' जायोब्ला मेगन गुनु जायो होननानै नोंथांमोननि ओनसोलाव एबा गामियाव बेफोर फोथायनाया दासिमबो दङना गैया बेफोर एसे खोनथा ना
नंगौ थारैनो साम'जों जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो साननो रोङि समनिफ्रायनो मोनसे फोथायनाय दङ जेन बेथ' आथिखालाव बे बिगियाननि नोजोरजों थारानो जेनेबा मेगननि पावार खम जायोब्ला साम' जानाय जायो साम'जों मेगननि पावारा फैफिनो। बेखौ जोंनि आबै आबौमोनना गोदोनिफ्रायनो बुंबोखानाय। नाथाय बेयो आथिखालाव दा सैथो बा सैथो लामाजों फैबाय बा सैथो जाफैबाय। बिगियाना बेखौ बिजिरनानै बिनि गुनखौ देखायबाय। जेराव साम' जायोब्ला खमायनाय मेगननि पावारा खम जायोब्ला साम'खौ जानाय जायो मेगननि पावारखौ बारायफिननो थाखाय बा आवगोलनि सिगांनि बायदि खालामफिननो थाखाय बे नंगौ थारैनो।
मोजाङानो दासिमबो बेफोरखौ साननाय बेफोरखौ फोथायनाय लाखिनाया जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथि। ओ द
जेनेबा नोंथाङा बर'फोरनि अनला ओंख्रि संनायनि बागै फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा?
अनला ओंख्रि ओ अनला ओंख्रिखौथ' ओम गिबियावनो माइरं माइरंखौ सोमनानै सुखांनानै दोननाय जायो खेरखा एबा ओ एसे दै सरदग्रा जायगा लानानै ओ बिनि उनाव जाय मैगंजों जेनेबा गोदोनि समावथ' बांसिन थाव बेफोरखौ बाहायनाय जायामोन खारदै एबा खारै होनो। ओ बेफोरखौ गिबियावनो बाहायोमोन नाथाय आ थिखालाव ओ बेफोर सोलायनाया ओ सोलायबाय थावनि बाहायनायखौबो जों नुनो मोनो गिबियावनो जों मैगं एबा मैगंफोर जों संनो लायो बे मैगंखौ जों सिगाङावनो ओ सेरनानै लानाय जायो बेनि उनाव ओ जेब्ला गोदौगोन अब्ला ओ देनानै लानाय अन गुन्दैखौ
औ
होनाय जायो एबा बर'आव बुङो उरनाय होन नानै बिदिनो उरनानै खारै एसे होनानै ओ जेब्ला गोदौगोनो अब्ला खारै होयो अब्ला ओ जेला जबगोन होनबाथाय अनला ओंख्रिया अनला ओंख्रिखौ बिदिनो संनाय जायो।
थारैनो नोंथां बुंनाय बायदिनो बर'फ्रा अनला ओंख्रिखौ संनायखौ नुनो मोनो। जोंहा अनला ओंख्रिजों माखासे बाथ्राफावबो नुनो मोननाय जायो अनला खारैयाव आगान थाया होननाय जाय बे बाथ्रा भावजों जोंहा बर'फ्रा माखासे मानसिफोरखौ रिजायनानै बुंनाय जायो जेरै अनला ओंख्रियाव आगान थायावनो अनला ओंख्रिया लाव लाव जायो नालाय बेयाव हाजार नों आगान होनो नागिरबाबो थाया बेबायदिनो खायसे मानसिफ्रा बेबायदिनो जाखायो जायखौ नों बुजायबाबो लाया गावनिखौल' अं अं बे सिस्टेमनि माखासे मानसिफोरखौ बुजायनो थाखाय बे बाथ्राफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनो आरो अनला ओंख्रि जोंहा मोनसे स्पेसिफक मोनसे हाबा खान्थि दङ जायखौ जों हाथा खुरनाय बुङो हाथा खुरनायावथ' हिन्जाव गोदाना जेब्लाबो अनला ओंख्रि संथारनांगौ अनला अनला खारै ओंख्रि गैयाबा हाथासुनि हाबाया मालाबाबो आबुं जाया। बे हाथासुनि हाबानि अनला खारैयाव मालाबाबो हालदै होनाय जाया गुफुर जायो। बेफोरबायदि जों बर'फोरनाव नुनो मोननाय जायो बिनि अनगायैबो बर'फोरनि जानाय लोंनाय बुङोब्ला जोंहा नाफामा फैथारनांगोन नाफामखौ गारनानै जों बर'फोरनि जानाय लोंनायखौ सावरायनो हाया मानोना नाफोरनि गेजेरजों बर'फ्रा गोबां गोजौ जायगाखौ आवग्रिनो हादों जेरै ना फाम बुङोब्ला डाइरेक्ट बर' होनना मिथिखायो बिनि बाहायनाय गुबुन जाथिनाव गैया डाइरेक्ट नाफाम बुंनाय लोगो लोगोन डाइरेक्ट बर' जाथि होननानै जों सिनायथि मोनखायो गाहाय नाफामखौ बानायनायनि थाखाय बर'फोरा नानि जगार खालामना लाग्रोनांगौ जायो मानोना नाजोंसो नाफामखौ बानायनाय जायो ना फिसायानो जा बा देरस' देरस' नायानो जा गिबियावनो नाखौ एसे बुरजायैनो एसे फोरानना लाग्रोनांगौ फोरानना लानायनि उनाव नाया जेब्ला रानो बेनि उनाव बेखौ देनो थाखाय उवाल जगार खालामनांगौ गाहेन जगार खालामनांगौ आरो थास' बिसंफोरखौ जगार खालामनांगौ जायो बिनि उनाव मोननैजों मिलायनानै देनानै देनायनि उनाव बेखौ सोरबा सोरबा भयामाव दोनो। गोदोनि समावथ' औवानि हासुंआवसो दोनोमोन आरो बेखौ सायाव हांगार हाथप्ला होनानै बा बायदि बायदि गोरान माबाफोरजों थालिर बिलाइफोरजों माथुना दोननाय जायो। जाहाथे बार हाबनो हाया। बेनि उनाव से दान बा थाम दाननि उनाव बेखौ जानाय जायो बिखौ बर'फ्रा बिदै खालामनाबो जायो बा गाव गोजा बाथोन खालामनाबो जायो। बेफोरबायदि बर'फ्रा नाफामखौ जायो आरोना।
ओ गोदोनि समावथ' बांसिन मा होनो नाफाम संनायनि बेलायाव ओ थाव बाहायनायखौ जों नुनो मोनामोन। नाथाय आथिखालाव बांसिन थाव बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। बेफोरनि बेलायाव सोलायनाया फैदों।
औ नंगौ थारैनो। बेफोरो बेफोरो जाबाय बिगियाननि सोलायनाय बा मुगा सोलायनाय बा ग्लबेलाइजेसन होनना बुंनांगोन। जेखौ जेराव फारफ्रोमनिबो बिथिङाव जोंहा सोलायबोगासिनो दं जेरै गोदोनि समाव जोङो रेदिअ' रेडिअ' खोनासंङोमोनब्ला आथिखालाव जों आखाइ आखाइ मबाइल मोनबाय जों रेडिअ'खौ दिनै बाहायलिया जों मबाइलावनो नुजोबसै बै एसे बा बोसोरसो सिगाङावनो नायोब्ला जों नुनो मोनगोन जों न'खर न'खर जों टि भि बा बायदिसिना टाटा स्काइनि जों खामानि जानाय टि भि फोरखौ जों नायोमोन बेयाव जों फिलिम नायोमोन बा बायदि बायदि नायोमोन दा आथिखालावनो जों बेखौबो नुनो मोनला आजिखालि बयनिबो न'खराव गंफ्रोमबो साफ्रोमबो सुबुंनि आखायावनो मबाइल थासै बेफोर जाबाय बिगियाननि सोलायनाय माने सुबुंफोरा गोदान गोदानै गावखौ एक्सपेरमेन्ट खालामनो लुबैयो गो नाफामखौ थाव होनाय जायाब्लाबो अनला खारैखौ थाव होनानै जायामोनब्लाबो थाव होननानै जायोब्ला माबायदि जागोन बिसोर थावनि बाहायथिखौ मोननाय लोगो लोगो थाव होनानै जायोबा गुबुन बेसादफ्रा जेरै गोथाव जायो बेफोरबायदि सानबाय आरो सानबाय बिसोरो नाफामाबो अनलायाबो गोथाव जागोन होननानै बेनिखायनो बेफोरावबो जानो बर'फ्रा जानो सानबाय बेफोरखौ जानायबाय थाव होनानै जाबाय गमामायैनो गोथाव मोनमारबाय बेफोरबायदिनो सासे जादाव सानै जादाव बिनि बाथ्रा बिनि बाथ्रा मा सौलांबाय गोदो दाहायनाय दा बयबो